हेल'
अ हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां नोंथांसिम गाहामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय।
अ
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनाव बेनोदि नोंथांजों एसे जानाय बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ ओ बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला नोंथाङा मा माखौ मिथियो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा बर'नि जानाय लोंनाय होनबा साम' अनला
औ औ औ बिदिनो ओ अनलाजों दाउ औ
अ अनलाजों दाउ साम' ओरै बायदि बायदि आरो ना।
औ औ नोंथां अनलाजों दाउ जेरै जोंनि बर'नि जानाय। आरो सबाइजों साम' सबाइजों दाउ जेरैबो जाजायो जोङो बिदिनो नार्जि अमा नाफाम बाथोन औ औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा मा मैगंफोर खौ जानानै मोजां मोनो।
आङो दा ओरैनो सबायजों साम ओमफ्राय अनलाजों दाउ गासिखौबो आरो ना।
औ
बर'नि माने ट्रेडिसनेल गासिखौबो जानानै मोजां मोनो आरो।
नोंथाङा सबायजों साम'खौ माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ सबाइखो ओ साम'खौ फार्स्टआवनो जेनेबा जोङो हाखरनि फायोबा दैमानिफ्राय मोननाय जायो बे मोननायखौ जेनेबा जोङो सान साननैसो सोमना दोननाय जायो आरो ना। जेनेबा मैला खारथों होनना बे सानिस सोबनानै उनाव साननैनि उनाव साफा खालामनानै जेनेबा थाव एसे होनानै सारायाव एसे एवफ्रानाय जायो। आरो बाय एफ्रामनानै जेनेबा अनलाजों नङाबा सबायाइजों जेजों जानो गोसो बिजों ओरै संनो हायो आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ
बिदिनो सबाइजों माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोनना नोंथाङा?
औ सबबायजों जेनेबा फार्स्टावनो सबाइ सामखौ एवफ्रानग्रोबाय एवफ्रानग्रोनानै सबाइखौ उनाव माने ओ सामखौ बेलेगाव दोनथनानैखि सबाइजों खारैजों एसे जावरायग्रोना लाबाय जावरायग्रोना लाखांनायनि उनाव जेनेबा सबायखौ सागं सानायनि उनाव जेनेबा ओ संख्रि बानलु होबाय होनानै सबाइखौ हरबाय होमबा बेयाव संबाय। बेनो आरो सङो सबाइ सङो
औ नोंथाङा मायबाफोर सोंनो सानदोंबा नोंथाङाबो सोंजागोन आंनियाव।
अ जेनबा ओरै अनलाखौ माबायदि संनो बेखौसो सोंनो सानदों आरो ना आं।
औ नोंथां ओ अनलाखौ जोङो फार्स्टआवनो अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन। फार्स्टआवनो जों जायखौ माइरंनिफ्राय मोननाय जायो। बे अन गुन्दैखो जोङो दसे सम सम सोमना दोननानै बेखौ सुखांना दसे जेनबा माबानांगोन दै गसर होनना बाहाय फोराननांगोन बिदिनो बेखौ ओ थबसि एबा उलारफोराव देनो नांगोन गुन्दै खालामनो आ बेनि उनाव जोङो दाउजों संनोबाथाय जों दाउखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो फार्स्टआव बिनि उनाव दै होनानै जोङो। ओ बिदिनो जि जि होनो बानलु मस्लाफोरखौ जों होग्रोना लाबाय। बे नि उनाव बेे दैया गोदौबाथाय जोङो अनलाखौ जाय अन गुन्दैखौ जोङो देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव फ्रि फ्रि फ्रि होना होबाय आरो। बिदिनो आरो दाउखौ बो होना हाबाय बिदिनो खारै होना जोंनो खारैखौ खो नांखाथारगोन अन खारै नालाय बिदिनो खारैबो होनो हाबाय। बिदिनो औ जोंनि अनलाया जानाय जायो आरो बिदिनो
औ जायो।
नोंथांमोननिथिंजाय ओ बिदिनो थालिर फस्लाजों अमा बेदर जायोना जाया नोंथां।
औ जायो नोंथां।
औ बे थालिर फस्लाखौ माबोरैहाय ओ माने मा बिफां गोदोनिफ्राय मोननाय जायोना बिफां फिसानिफ्राय मोननाय जायो?
जेनेबा ओरैनो बिफां एसे फिसानिफ्राय मोननाय जायो सिंनिखौ जानाय जायो आरो ना। सानिखौ गारनानै
औ औ नंगौ नुथां ओ थारैनो नंगौ नोंथाङा आरो बिदिनो नारजिजों अमा संफेरबाय दा नोंथाङा?
औ आंथ' संनाय जायाखै। रोंगौ आरोना थेवबो रोंगौ।
फोरबायदि होनबा नोंथाङा रोंगौबा।
अ जेनेबा नारजिखौ माबा खारै जों रहायग्रोनानै लानि लाबाय। नारजिखौ एसा ओमफ्राय अमा नङाबा जेजोंबो जानो हायो नालाय नारजिखौबो। ओमफ्राय अमाखौ जेनेबा एवखनानै लाबा बाय एखना लानानै खि नारजिखौदो सारायखौदो जावरायग्रोनानै लाबाय। लानानै बिनिफ्राय बेयाव जिखिनि मस्ला मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होबाय। होनानै एसे गोबौ गोदौ होनायनि उनाव सागं सानानै होबाय। सागं साना होनाय बेयाव होखांनानै अमाखौ हो अरनाय जाबाय।
औ। औ नंगौ।
औ।
आ नों नोंथाङा बिदिनो ओ मा मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो नोंथाङा जानानै?
जों आङो जाहैबाय बिदिनो अनला दाउआथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल नालाय बेयो जोङो थाखायो बिदिनो दालिफोरबो जायो। बिदिनो सबायबो जायो गासि बेखौबो जानाय जायो आरो दे ओरै
औ नंगौ नोंथां। औ।
थांफोरखौबो जानाय जायो आरो
औ औ नंगौ ओ नोंथांमोननि जों बिदिनो मा मा मैगं गो थाङो गायनानै न'आवनो जानाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
अ जोंनिथिंथ' बिदिनो खुमब्रा जायो बेनिफ्राय पटलफोर एसे बोरिबालाय पथलफोर जायो ओमफ्राय फान्थावफोर थायो दाबायदियाव
औ औ नंगौ
बिदिनो
ओ
जेनेबा थास'फोरबो गायो । ' थास' बिबारफोरखौबो जानाय जायो आरोना थास' बुगा
औ नोंथां औ ओ जोङो औ जोङो थास'नि ओमफ्राय जोङो ओ थास' आथिं थास' बेदर थास' स' बिथुरि आरो थास' बा थास' बिफोर बिथ्रि थास'नि मादाव जों गाससिबो थास' खोनो जा जाजोबो होनबाबो जोङो जेबो गोरोन्थि जाया आरो नंगौना नोंथां नोंथाङा थास' आथिंखौ थास' आथिंखौ माबोरै औ थास' आथिंखौ नोंथाङा मा माजों जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
अ थास' आयथिंखौथ' नाजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो ओरैनोबो जाजायो आरो ना नोंथां ।
औ औ नंगौ नोंथाङा बेसे माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंजागोन नोंथां ।
औ जेनेबा नोंसिनिथिं मा मा मैगं गायनाय जायो ओै गायनानै जेनेबा न'आव जायो नोंसिनिथिंजाबो
औ नोंथाङा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थास'बो गायनाय जायो जोगोनार बिदिनो लाव आरो पानिलााव बिदिनो लेस्रा भिन्दि गासिखौबो जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहाबो बिदिनो गायनानानै न'आवनो संनानै जायो आरो बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय मैगं लाबनायफोराथ' गोबां रासायनारि हासार होनाय मोनो नङा होमबा मुलिफोर होनायखौ जों मोनजानाय जायो बेनिखायनो जोङो न'आव गायनानै जानायानो साबसिन । जायो आरो बेमार आजारबो जाया जोंनियाव औ औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा नाफाम बानायनायखौ रोंगौबा एसे फोरमायना होदों नोंथां।
अ नाफाम बानायनायखौ जेनेबा नाखौ फुख्रियाव जेनेबा दैयाव मोननाय मोननायखौ फोरानबाय फोराननानै। थास'खौ हाबाय ज थास'खौ हानानै लाना फैनानै एसे फोरानब्रबबाय आरो नाथुरखौ ओमफ्राय थास'खौ ज फोरानजोबनानै जेन बेखौ दिंखि एबा बा अनलाखौ मोनोनैखौबो थास'दों नाजों देनाय जायो आरोना ओमफ्राय देनानै इयाव खारै एसे होनानै बेखौ माने बानायनानै दोननाय जायो आरो। नाफामखौ संग्रायाव एबा भयामाव सोनानै बानायना दोन जायो आरो औ।
औ ओ नोंथां नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ औवा मेवाय आसार खालामो। हेलौ खोनादों ना?
औ खामो नोंथां। औ खोनादों नोंथां?
नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माबोरैहाय औवा मेवाइनि आसारखौ बानायना माबोरैहाय जानाय जायो।
औ औवा मेवायनि आसार बिदिनो औवाखौ दानबाय दाननानै जेनेबा नोङो सिखाजोंबो हानो हायो। बेबा सुरखिग्राजोंबो सुरखिनानै दोननो हायो आरो ना। बिदिनो बेनिफ्राय बेखौ सं फोर एसे होनानै भयामाव सोनानै सप्तासे बा दानिस ए दोननानै जानाय जायो आरो नाय एसे गोखै गो फैजायो अन औवा मेवाया औ। बिदिनो जायो आरो।
ओ औ औ नंगौ बिदिनो गोबां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां मैगं थाइगं दं नङा होनबा जोङो बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खालामनानै जानो हायो। ओ औ नोंथाङा ओ। फोरमायनो हागोन नामा जों औ। जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' जोङो खारैखौनो ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो बांसिन बांसिनानो खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो । बिथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ खारैखौथ' जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना नोंथां । जेनेबा थालिरखौ दानफायो दानफायनानै जेनेबा सानदुंआव फोरानबाय थालिरखौ थलिर दंफां ओमफ्राय सान्दुंआव फोराननानै रान गायनायनि उनाव फैया आरोना सावनानै इसे ओरैनो दैफोर होनानैखि बेखौ ओ बेसे गोबावनि थाखाय बस्थायाव एबा सोनानै दोनो बस्थायाव सो सोना दोननायनि उनाव जेनेबा नांगौ जायोबा बिखौ
औ
हेल'
सरनानै जानो हायो । बेखौ औ खोनादों नोंथां
औ औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? हेल'
जादों नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां गोजोन्थों । औ दे